हेल' नोंथां
नोंथां खोनादों ना? खुलुमबाय नोंथां गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायहरनाय जाबाय
औ
जों नोंथांनो आं फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जों सानैजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो नागिरदों नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम सम होनायनि थाखाय ओ जोंनि आयदायानो जाहैबाय सावरायनो गोनां आयदायानो जाहैबाय जोंहा हासार जि जों हासार बाहायनाय माबोरै बाहायो माबोरै दिहुनो मा जायो मा खामानियाव हेफाजाब होयो माबोरै मुलाम्फा खालामो बेफोरनि बागै गासैयै मोजाङै गुवारै रायलायनाय जागोन नोंथाङा हागोन ना?
औ हागोन
नोंथांखौ फंनैसो बुंग्रोनो थाखाय आं खावलायलायनाय जाबाय
औ दा हासार हासार बुंब्ला जोंहा हायावबो हासार थाखानाय जायो दा नाथाय बे हासारा समजों लोगोसे गैया जालाङो बैखौ जे बिफां लाइफां बैफोरो सोबना लायो आरो जेराव आबाद मावो बै आबादफोरा बैफोर हासारखौ सोबजोबो बेनि थाखाय हायाव थाखानाय हासार गैया जायो दा जों बै हा हायाव गैयि जानाय हासारखौ लाबोफिननो थाखायनो जोङो जे गोबां आबादफोराव हासार बाहायनाय नुनो मोनो
औ
जोङो हासारखौ मोननै रोखोमै मोननो हायो जोङो जों मिथिंगानिफ्रायनो बानायनाय हासार आरो मोनसे केमिकेल जों बानायनाय आर्टिफिसियेल हासार
औ
दा जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय एबा मिथिंगानिफ्राय बानायनाय हासारखौ जोङो आबाद फोसाफोराव बाहायोब्लाथाय जे आबाद फोथारनि हाया जोंहा मोजाङैनो थायो जेबो खहा जाया नाथाय बै रासायनारि हासारफोरखौ बाहायोबा जोङो जोंहा जोंनि दहाया गोबां खहा जालाङो आरो समजों लोगोसे बै हायाव हासार गैयैजालाङो
औ
दा हासार दा आङो बुंनो सानदों जे मिथिंगानिफ्राय मोननाय हासारखौ माबोरै बानायो बुङोब्ला जोंहा बिफां बिलाइ बैफोरजों बानायनो हायो जोङो आरो मोसौ बोरमा खि बैफोरबायदिजों जों बानायनो हायो आरो सानस्रिखि बयजोंबो जोङो मिथि नो हासार बानायनाय जायो बैफोर हासारा हानि थाखाय जेबो खहा गोनां नङा आरो हानि थाखाय मोजां जायो
दा जोङो मोसौ खिनि हासारखौ बानायो माबोरै बानायो बुङोब्ला आरो हाखर खरसे जावना लानानै बैयाव नेखौ बोरमोन जेखि बेफोर गोबोरखिखौ नोङो बेफोरबायदि राननानै हासार जालांनाय आरो
औ
दा बिदिनो दंफां बिलाइफोरनि हासारखौबो माबोरै बानायनो हायो बुङोब्ला हाखर दखरसे जावनानै बैफोराव बिफांनि बिलाइ सिरिनाय बेफोरखौ जोङो सिबनानै गारहैबाय थायोब्लानो जों मैगं मैगुर बिदि बायदि बेसादफोरखौ गारायबाय थायोब्लानो बे हासारा जायो आरो दा जोंनो हासारखौ मानो नांगौ जों बेखौथ' मिथिखाबाय नाथाय जे माबायदि हायो बांसिन जाथावो हाजो एरिया बांसिन जों नुनो मोन बेफोर मैगं थाइगं बायदिसिना आबाद जों गोबां मोजाङै फिथाइ सामथाइ फोरखौ नुनो मोनो आरो
औ
औ दा नोंथाङा एसे फोरोंनो हा हागोन नामा हासारनि बागै
औ हागोन नोंथां जोंहा हासार होनोब्लाथ' हासारखौ मोननै बाहागोआव राननाय जायो
औ
बे मोननै बाहागोआनो जादों जोंहा मोनसे नोंथाङासो दानि बुंलांखाबाय मिथिंगायारि हासार आरो रायसायनारि हासार जोंहा जोंहासि मिथिंगा नि हासार बे मिथिंगानिफ्राय मोननाय हासार जिब जुनारनि खि गोबोर मोसौनि गोबोर बोरमानि खि बायदिसिना आरो लोगोसेनो जि बिफां लाइफांनि बिलाइफोरखौ थ' दाबसे जायगायाव फबनानै दोनोब्ला फेसेव हासार जायो बे फेसेव हासारखौनो बे हासारखौ जोंहा आबाद फोथाराव होयोब्ला साबसिन हामसिननिख्रुइ मोजांसिन फिथाइखौ जों मोननो हायो आरो जोंहा लोगोसेनो हायावनो गोबां रोखोम रोखोमनि जिब जुनारफोर दं जिबिफोर दं बैफोर जिबियानो जि हासार बानायो
बे
थिं हिसाबै जोंहा खानस्रि जि आबादारि नि लोगो खानस्रि बे खानस्रियाबो हासार बानायो खानसे हाखौ उरनानै गुरि बानायनानै जि गावनि खि बे खिनायजोंनो बे हासार जायो खानस्रि खि हासार बुङो
ओमफाय
बे मिथिंगायारि हासार सारनि बागै जि मुलामफा जानाय जि गेब्रेंनाय बेखौ खौ बुंनो नागिरदों आं जे मिथिंगानि मोनफ्रोमबो हासारानो जोंनि हाखौ एबा जोंनि सुबुंखौ ख'हा खालामा बियो मोजां बेखौ बाहायनोसो नांगौ ओ गोबां आबादावनो बेफोरबायदि मिथिंगानि जि हासार बेखौ जों होयोब्ला आबाद फोथारफोरा मोजां फिथाइ मोनो मोजां जि माइ आबाद जायो साबसिननिख्रुइ हामसिन जों मुलामफाखौ मोननो हायो नाथाय आथिखालनि जुग गाव बेफोर मिथिंगानि हासारखौ खम बांनि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जि आरो बे हासारफोरखौ मोननोबो थांलिया मानो होनोब्ला दानि जुगाव आथिखालाव गोबां जायगाफोरखौ दानस्रांनानै सनस्रांनानै सिबस्रांनानै जि मानसि जिब जुनार बेफोरो जायगा लाहै जोबबाय बेनि थाखायनो बे मिथिंगानि हासारखौ खम बिबांनि नुनो मोनो लोगोसेनो दानि आथिखालनि जुगा जि टेक्न'ल'जि फारिखानथि बेफोर आयदाजों जि सोलिबाय थानाय टेक्न'लजि नि जुग बेनि थाखाय खम समनि गेजेरावनो दिहुन हा नाय जि रासायनिक हासार एबा जि आबाद फोथारफोराव बेखौ होयोब्ला जि खम समनि गेजेरावनो आबादनि फिथाइखौ मोननो हानाय बेखौ बाहायनायखौ नुनो मोनसै नाथाय बैफोर रासायनिक हासारानो सुबुंनि देहानि ख'हा बानायो जिब जुनारनि ख'हा बानायो मिथिंगानि गेब्लेङो मिथिंगाखौ गेब्रेंहोयो लोगोसेनो बेजोंनो हाखौबो गेब्रेंहयो लोगोसे बै हायाव थानाय मिथिंगानि जि ओ हासार बेखौबो गेब्रें होयो बेनिखायनो जों रासायनारि हासार सारखौ खम बिबांनि बाहायनांगौ हायोब्लाथ' मिथिंगानि हासारखौबो बाहायनांगौ नाथाय आथिख आथिखालाव मिथिंगानि हासारखौ दिहुननाया जोबोर खमसै दानि जुगाव रासायनारि हासारखौसो बाहायनाय नु मोनो आरो
औ दा जोंहा जोङो बिदिबो नुनो मोनो गोबां जायगाफोराव फख्रि थायो गिदिर गिदिर बै फुख्रिनि फ्राय बै फख्रिनि साखाथियाव जोङो जे फिथाइ थायनाय बिफां एब्रा मैगं थाइगं बैफोरखौ जों गायनाय नुनो मोनो दा बैफोरो मा खालामो बुङोब्ला जै फख फुख्रिनि दैखौ बेयाव जेनाखि माखा थायो बैफोरखौ बिसोरो बै आबादफोरथिं हगार हरो आरो बेजोंबो आबादा मोजाङै जायो
औ
बेबो मोनसे मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय हासार बेजोंबो जेबो खहा जाया आरो हाफोराबो दा बिदिनो जोङो माइ आबादफोरावबो रासायनारि हासार होनाय नुनो मोनो दा बैफोर हासारखौ होयोब्लाबो जोंना हाजों लोगो जुनारफ्राबो खहा जायो लोगोसे बै दैयाव नाफोरा
औ
बेनिखायनो जोङो बाहायो बेखौ खम खालामनो नांगौ आरो नङाब्ला जोङो उनाव फोरनि खहाखौ गोबां नुनो मोनगोन जे फोथाराव एबा आबाद फोथाराव जे जोंहा आबादानो जायि हासार नङाब्लानो बैफोर सारखौ नुनो मोनगोन आरो खोनादोना नोंथां